औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
औ दायो नोंथाङा ओ जुदि फ्रिबोला मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
ओ बिदिब्ला दायो ओ जोंथन बायदिसिना मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ जायो नङा होमबा
औ
दा बेफोरनिनो माखासे मोजां गुन आरो माब्लाबा गाज्रि गुन बेरखांनायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो।
औ
दा बेफोरनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै
औ
ओ जेरैहाय ओ मोनसे मैगं एबा मोनसे फिथाइया गासैबो सुबुंनि थाखाय ए साबजाथाव नङा बबेखौ बा जायोब्ला बै मान सि-सि नि थाखाय मोजांब्लाबो गुबुन सासे सुबुंनि थाखाय बियो ओ ओ गाज्रि गोहोम गोनांबो जानो हागौ।
औ
ओ दा बिदिन्थि लाबोयोब्ला जोङो बै फाथो बेखौबो मोनो बेखौ बयबो जाजोबनो हाया खायसे जानो हायोब्लाबो खायसेया माखासे देहायारि जेंनाफोरनि थाखाय बेखौ जानो हाया बेबायदिनो आरोबाव जोङो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइफोरखौ मोननो हायो आरो। दा बेफोरनिस सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा?
औ उम फोरमाय जायो।
औ
फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं होनब्लाथ' गोबां रोखोमनि दङ नङा होमबा? ओ जेरै मेसेंनि फिथाइ सामथाइ दैलांनि बेलेग बेलेग फिथाइ सामथाइ मैगं मैला मोननो हायो मैगं मैला होनबाथ थ' जोङो मो मेसेङाव बेलेग ओ दैज्लांनि बेलेग बिबायदि मैगं गायनो हायो मैगं गायनायनि बागै बुंनो थाङोबा मैगंफोराहाय ओ दैज्लांआव मोननाय मैगंफोरा जेरै जोगोनार खुमब्रा जिंखा बायदि मैगंफोर मोननो हायो नङा होमबा?
औ
आरो मेसेंआव जोङो मैगं गायोब्रा लाइ लाफा आरो बेसर बायदि बायदि रोखोमनि मैगं जोङो बांसिन मेसेङाव मैगं मैला मोननो हायो बांसिन जोङो ओ बांसिनानो गायनानै जोङो मोनो मैगंफोरखौ बेफोरबायदि गायनानै जानायखौ नुयो नाथाय दानि जुगावहाय ओ मा होनो मैगंफोर बेफोरबायदि आबाद मावनानै जानायखौ बारा नुनो मोनलिया नुनो थांलिया बांसिनानो बायनानै मुलि होनानै माने न'नि अर्गेनिक बुस्थुखौनो बांसिनानो मोननो थांलिया आरो जोंनिखि बिजायथ' बांसिनानो गैया होनबाबो जायो।
औ औ ओ दायो बेफोरनिनो गेजेराव माखासे जायनिखि देहानि खायसेनि थाखाय देहानि थाखाय गाज्रि बेफोरनि गेजेराव आङो बुंनो सानो गरसि नोंथाङा खोनादोंना?
औ औ।
औ गरसिखौबो जों गासै सुबङानो जाजोबनो हाया बेखौ सासे ओ देहाया गोग्गो देहा थायोब्लासो बेखौ जोङो जानो हायो आरो जुदि बै सासे सुबुङा देहाया लोरबां आरो खर' सानाय खर गिदिंनाय बेहा दंखायोब्ला नैबे गरसेखौ बियो जानो हा या आरो थ आरो नङाब्ला बियो खर गिदिंनाय खर सानाया जागोन आरो समावहाय बियो फिट नांनानैबो गोग्लैयो।
औ औ गोग्लैनो हागौ मिथिनो मोननाय बायदि बिदिबा आङो गरसिनि बागै माने गरसिखौहाय खोनानो मोनदों आरो नोंगौना नोंङा मिथिया नोंथाङाबो खोन्थानो हागोन मा होनो गरसिखौहाय ओ सैमा अरनाय मावजि अरनाय मानसिफोराबो मोनजायााना मा होनो बेनि बागै मा बुं नो सानो नोंथाङा।
औ नोंथां आंबो बे खोथाखौहाय खोनादों जोंनिनो आबै आबौ आइ आफा बिसोरनि फ्रायनो खोनादों जायखौ कि बिसोरो सिगांनिफ्रायनो फोरमान मोनबोबाय थादोंबो जानो हागौ बेनि बेखायसो बिसोरो बुंदों आरो नैबेखौबो बुङो जे गरसि बिफां ओ एबा मान लाग्रा मैगंनि सिङावनो औ बेखौथ जेंसि एबा बैसां बानायनानै से गायनाय जायो नालाय दा बे सिङावबो हाबनो मोना होननानै बुंदों आरो आरो नङाब्ला बियो खर गिदिंनानै गोग्लैयो मायो बेबायदि आरो नङाब्ला बै सैमा अरजानायावहाय जाबायदि सिन् जायो बियो जाखारो होननानै आरो
औ औ
जानांगौ बेयो थार बाथ्रा
औ
उ
नाथाय नोंथाङा नुफेराखै जानांगौ ने
औ बेबायदिथ आं नुफेराखै नाथाय सासे लोरबां सुबुङा बे गरसिख जानानै खर गिदिंनानै फिट नांनानै गोग्लैनायखौ आं नुदों
औ औ
सैमा अरजानायनिखौ बेहाय आङो मि मोनथियाखै आरो नाथाय आबै आबौ आयंमोननिफ्राय आं बे खोथाखौ मोनथिदों जानांगौ बिसोरो बेखौहाय नुबोदों
औ दासिमहालागै फालिबाय थायो आरोना बेखौहाय
औ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो सांग्रां जानायानो जोंनि बारग'नायनि राहा
औ औ
उ बिनिफ्राय आरो ओ औ थालिर मैखुन बेखौथ नोंथाङाबो मिथिगौनाा जायो होननानै
औ औ मिथिगौ
बेखौबो गासैबो सुबुङानो जाजोबनो हाया जेरैहाय जानो हायै सुबुंफोरानो जाहैबाय जायहानिखि हाइ ब्लाड प्रेसार दङ बिसोरो बेखौ जायोबोलालायनो प्रेसारा
प्रेसारा दावखोयो
बेनिखायनो जायहानिाखि बेबायदि बेमार दङ बिसोरो नैबे थालिर मैखुनखौहाय जानाय जाया आरो मानो होननानै बुङोब्ला नैबेयाव गोबां प्रटिन दङ ओ बेखौहाय औ मा होनो जायनिखि दुरबल बिसोरो जायोब्ला मोजां आरो
औ
जायफोरना ब्लाद खम बेफोरखौ जाहो जानो थिननाय जायो आरो बेफोरखौहाय
औ बेबायदि आरो नोंथाङा ओम माबाफोर मोनथिबावगौ नामा
औ बेफोरबायदिनो दुरबल दुरबल मानसिफोरखौहाय आइरननि थाखाय ओ मा होनो थालिर थालिर मैखुननि अनगायैबो थास' गोसोमनि बिसं आरो
ओम!
दङ आरो जायखौ ओ आइरननि थाखाय इउस खालामो बाहायो! जायखौहाय दुरबल मानसिफोरखौहाय जानो होयो आरो बेफोरनि अपजिदैहाय ओ जायहा ब्लाड प्रेसार बारा! ओ हाइ प्रेसार जायो बिसोरखौहाय बेखौ माना खालामो आरो जानो आरो ओ सुगार गोनां मानसिफोरबो थायो जायखौहाय गोदै बुस्थु मोनजाया! होननानै बुङो बेनि बागै माबाफोर मिथिगौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
औ ओ जायहानिखि सुगार दङ बिसोरखौहाय डक्टरफोरा बुङो जे आलुखौ बांद्राय जानो जानो नाङा जोगोनारखौ एसे लिमिटाव जानो नांगौ होननानै बुंनायखौहाय आङो मिथियो आरो जेरावनि खि ओ नैबे गोदैया बांसिन हाबनानै दङ बेफोरबायदि मैगं थाइगं खौ खौ ओ मोनसे - लिमिटआव जानो होनायखौ आङो मोनथिनाय जादों! नोंथाङा बेनि अनगायै माबाफोर मिथिगौ?
सुगारनि जोंनावथ' बेबायदि बेराम जोंनि खाथि खालायाव जोंहानि न'खरफोराव गैया नालाय आं बारा मोजां मिथिया नाथाय खोनानो मोनदोंदि बे ओंखामावबो बांसिन माबा प्रटिन थायो बिदि होननाय ओंखामखौ रुगारनानै ओ जानो गोनां जायो आरो सुगार गोनां मानसिफोरा बारा माने ओंखाम ओंखामनि माराबो बिसोरनि थाखाय माने मोजां नङा नामा! बेफोरबायदि खोनानो मोन्दों आरो आङो बिनि अनगायैबो आरो गोदै सिनि बुस्थु ओ खुसेर रोसिफोरबायदि गोदैनि बुस्थुखौनो मोनजाया आरो जेखौबो मेथाइफोरखौथ' गोजाननिनो बाथ्रा!
औ औ नंगौ! ओ जायोब्लाबो जखानि जानो नांगौ आरो माने जुदि बेफोर गोद दै थानाय जिनिसखौ एसेबो जाथाराब्ला बिनि सुगार लेभेलाबो एखेबारे गैथारै जायो जायनि जाहोनावहाय बिनि देहाया मोनसे गाज्रि थासारियाव फैयो बिनिखायनो ओ एसे लिमिटवाहाय जानाया
औ बाहायोबा मोजां गावनि थाखायनो गावनि देहानि थाखायनो मोजां आरो
औ! बेनिफ्राय आरो जोङो बुंबावनो हायो! गोजां बोथोराव मोननाय लाइ लाफा जायखौनोखि गोथां मैगं औ होननानै बुङो! बेफोरखौबो जोङो एसे लिमिट आवहाय जानो नांगौ! ओ नङाब्ला बेफोरखौ जायोब्ला जोङो माब्लाबा समावहाय गगा मोननाय - मानाय बेफोरखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो आरो ओं- नाथाय बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय- ओ बांसिन जौ खोन्दो मोजां होननानैनो जोङो सानजागोन आरो -
बेनिफ्राय आरो फिथाइ सामथायाइनि बेलायावबो बेबायदिनो थाइजौ गोखै ओ बोथोर गोदाननि लिसु बेफोरबो जोंनि देहा- देहायावहाय ओ बोथोर सोलायनायजों लोगोसे बेफोरनि गोखैया देहायाव लोमजानाय बा गगा मोननायखौ सोमजिहोनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। जायखौनोखि जोङो नेनानैसो जायोब्ला मोजां आरो। मोननाय समाव ओं। बिदिब्ला नोंथां औ। औ दे दोनथ'नि।